औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनांदो दे बुंलाय नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा माबाफोर खामानि मावदोमोन नामा?
अ दायो मावदों।
औ बिदिब्ला आं नोंथांजोंहाय दसे रायज्लायनो सम मोनगोन नामा नोंथां।
औ राय्लाइ जागोन दे नोंथां।
औ जों बिदिब्ला मा होनो बर'फोरनि ओ थुनलाइ सो सोरजिनायनि सायावहाय दसे रायज्लायनो हागौमोन नामा नोंथां।
औ हागोन दे नोंथां।
ओ आङो माने एसे फोरमायलांनोसै नामा नोंथां। बेनि उनावहाय आं नोंथांनियाव एसे माने सोंथि सोंनाय जासिगोन आरोना नोंथां?
औ दे नोंथाङा फोरमायग्रोदो।
औ बिदिब्ला सोंथिया जाहैबाय जोंहाथ' बर'फोराहाय ओ थुनलाइखौ जोबोद उनावसो माने गुबुन हारिफोरनि रुजुनायाव ओ गोबां उनावसो माने सोरजिदोंब्लाबोहाय मा होनो दासिमहालागै गोबां थुनलाइ सोरजिनायखौ जों नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां। औ बिदिब्ला ओमफ्राय आरो जोंहा हमनानै ला जोंहा एनडेल मुगानिफ्राय लानानैहाय गोजाम मुगा बेनिफ्रायहाय दा गोदान मुगा बेफोरबायदि माने रानजानाय मोनसे माबा दङ मुं आ दङ बेफोरखौ जोङो मोननो हायो थुनलाइयावहाय। आ थुनलाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा मा मा आइदाया गोग्लैयो होननानै बुङोब्ला खन्थाइ, रायथाइ, सुंद' सल, ' सल'मा आ फावथाय बेफोर गासैबो आयदायानो गोग्लैजोबो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौदे
औ बेबायदिनो जोंहा ओ गोबां माने बेफोरबायदि आयदाफोरखौ नुनो मोननाय जायो। जोङो दायो हमनानै ला बेफोर आयदानि सायावनो एसे एसो सावरायलांनोसै ओ आङो एन्डेल मुगानि थुनलाइ सोरजिनायखौहाय बां द्राय माने बुंलिया खिन्थु जोङो बर'फोरनि थुनलाइ सोरजिनायखौ नायोब्ला माने एन्डेल मुगानि उनाव नुनो मोनो एनडेल मुगानि उनाव होननानै बुङोब्ला जिगुजौ जिबा माय थायावहाय बर'नि फिसा अ आयेन बिजाबा ओंखारदोंमोन।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बे समावहाय जोंहा बे बिजाबा ओंखारदोंमोन बेनिफ्रायनो माने बर'फोरनि थुनलाइ सोरजिनायखौ जोंहा नुनो मोननाय जायो बा बेनिफ्राय जोङो बर'फोरनि थुनलाइ सोरजिनाय होननानै हमनानै लानो हानाय जायो आरोना नोंथां आरो बेनिफ्रायनो जोंहा माने गोबां बिजाब बाथौ नाम बेैखागुनि गिदु बेथ' जोङो मिथिखायो जोंथ' जेनेबा फरायनोबो मोनबोदों नालाय बेनि सायावहाय बाथोनाम बैखागुनि गिदु बे बिजाबाव बिजाबखौ सोरजिदोंमोन। प्रसन्न कुमार खाख्लारि बिथाङा बेखौहाय बेयावहाय माने जोंहा बाथौ बोराइनि सोमोन्दै गोबां खोथा मिथिनो मोननाय जायो बेयावहाय गोबां मेथाइ मोननाय जायो। मा ना मा मेथाइ दङ बेनि उनावहाय माने मोनसे जि जोबथायावहाय जि मोनसे आयदा सोसनदोंमोन बेयो जाहैबाय जोंहा मेथाइ रोजाबनायनि माबायदि मेथाइफोरखौ रोजाबनाय जायो बेनि गिदु रोजाबनाय देहा बिदि दंमोन आरोना नोंथां आंनि माने गोसोआव थानाय बायदिब्ला बेबायदिनो जों गोबांय माने लाइसिफोर नुनो मोनबोदों खन्थाइ मेथाइ बिजाबबो ओंखारदोंमोन जिगुजौ नैजिथाम मायथाइयाव बे खन्थाइ मेथाइ बिजाबावथ' जोंहा मदाराम ब्रह्म आरो रुपनाथ ब्रह्म जयै लोगो नांनानै सुजुनाय बे माने खन्थाइ मेथाइ बिजाबमोन आरोना बेनि उनावहाय जों आरो नुनो मोनबावो आरोबावहाय मा बिजाब होनो बेखौ बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज मदाराम ब्रह्म बिथाङा दिहुनलांदोंमोन बेयावहाय जोंहा फुरा माने बाथौनि सोमोन्दैनो लिरनानै बेरखांजोबनाय मा खन्थाइ बायदि बिदि लिरलांनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेयाव माने बाथौखौ माब्रै सिबिनांगौ बाथौखौ बर'फोराहाय मा समाव सिबिनांगौ आखल गोनां हिनजावनि आखलफोरा माबायदि बेफोरखौ माने मा नुनो मोननाय जायो आरोना नों बेबायदिनो जोङो मा मोनबावो आरोबावहाय बिदिनो सति चन्द्र बसुमतारि मोननि बिबार लाइसि बिबार लाइसिस' ओंखारदोंमोन जोंहा जिगुजौ नैजि जिब्रै मायथाइयाव आरो बेबायदिनो सति चन्द्र बसुमतारी थारैनो जिगुजौ नैजिबा मायथयाव नैजिबा ना नैजिद' माबा जेन्थ'खा लायसि ओंखारदोंमोन आरो बेफोरबायदिनो जोंहा नुनो मोनबावो। प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि मा होनोमोन प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि हाथरखि हाला अलंबार बेफोर लाइसिफोरखौहाय जोङो फारियै ओंखारबोनायखौ नुनो मोनो बेफोराव जों नोजोर नोंथांबो मोनथिगोन जे बिबार लाइसि फ्राय लानानैहाय। माबायदि खन्थाइफोरनि लिरनाय खन्थाइ लिरनायफोराहाय माबायदि जावरिखांदोंमोन जों खन्थाइ लिरनायफोरखौ नायोब्ला नुनो मोनो बिबार लाइसिनिफ्रायहाय जे बिबार लाइसियावहाय बांसिनानो माने बर' खन्थाइ लिरगिरिफोरा। मिस्टिक सानस्रिनाय खन्थाइफोरखौ लिरदोंमोन धोरोमखौ लानानै लिरदोंमोन हारि फोजाखांनायफोरखौ। लानानै लिरदोंमोन बेफोरबायदिनो मा लेखा फरायनायफोरखौ लानानै लिरदोंमोनो बर'फोरखौहाय फरायनायनि फारसे माने सांग्रां जानायनि बिथिंफोरखौ लानानै बांसिन देरनायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो बेफोरबायदिनो धोरोमनि बिथिङावबो माने बर'फोरखौ सांग्रां जाजानो लुबैनानै लिरनायखौ बांसिन माने मा नुनो मोननायखौ जादोंमोन। बेबादिनो नोंथाङाबो बर' थुनलाइनि सोमोन्दै गोजाम आरो गो गोदान मा मिथियो एसे आंनोबो एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां होमबा आङो गोदान मुगायाव लिरनाय माखासे सल'माफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनसै नामा
औ हागोन नोंथां फोरमायलांनो
औ जेरै मन'रन्जन लाहारिनि हारलुं सल'मा मनरन्जन लाहारियाथ' गोबां सल'मा लिरलांबाय बिनि गेजेराव आङो खारलुंनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनोसै नामा खारलुंआवहा बर' समाज निमा सावगारि बेरखांदों बेफोरखौ एसे फोरमायना होनसै नामा नोंथां
औ औ हागोन नोंथां हागोन?
जेरै मन'रन्जन नाहारिनि खारलुं सल'मायाव जोङो उम बर'फोरनि माखासे खारनाय ओ गेहेलनि गेजेरजों बर'फोरनि माखासे खारनाय आखुफोरखौ नुनो मोनो जेरै जोङो गावनि जायगाखौ गारनानै गुबुन दाबसे जायगा बेयावहाय हादान लाहैनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों मनरन्जन लाहारिनि खारलुं सल'मानि गेजेरजों
औ।
आरो उम मा होनो
बिनि गेजेरजोंनो आरो हमनानै ला आरो नोङो आं नोंनायस माने नोङो खोनन्थानो मोजां जानायनि मोनसे खोनथाबौनि जे मनरन्जन लाहारिनि मनरन्जन लाहारिनि आलायस्रि आलायस्रिखौ खोनथानो हागोन नामा नोंथाङा?
अ आं आलायसिखौ बारा गोसोआव गैला नोंथां
औ बिदिब्ला नोङो चितरन्जन मोसाहारिनि जुजाइनि अर सल'मानि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
आङो जुजायनि अरखौबो बारा गोसोआवहा माने बुंनो हानाय बायदि गैला आरोना दायो आं नन्देस्वर दैमारिनि नन्देस्वर दैमारिनि सल'माया मामोनलाय? ओ
नन्देसर दैमारिनि माने धर'नि औवारिनि धरनन्जर औवारियासो लिरलांदोंमोन।
अ धनि दर वारायसो लिरदोंमोन ना मैहुर सल'मा अ मैहुर सल'मानि सोमोन्दै होमबा एसे बुंना होनोसै आङो जाखिनि गोसोआव दङ बेखौ बुंना होनसै आङो नोंथां माने आं सल'माफोर बिजाब फराया एसे गोबाव जाबाय नालाय नायफैनाया
औ नोंथां आंबो बुजिदों
औ जेरै ओ धरनेस्वर औवारिनि मैहुर सल'मायाव धरनिधर वारिनि मैहुर सल'मायावहा बर'फोरनि माखासे ओ समाजारि मैहुर खालामनाय सावगारि बेखांदों आरो बिनि गेजेरजों जोंनो ओ बर' हिन्जावफोरनि ओ इन्दि एम्फौ फिसिनाय इन्दि बिलाइ नागिरनाय सावगारिखौो जों नुनो मोनो ओ इन्दि एम्फौ फिसिनायनि गेजेरजों जोङो ओ बै समनि ओंखायनो इन्दि एम्फौ फिसिनानै बर'फोरा जिउ खांबोनाय बर' आइजोफोरा ओ इन्दि लुबोनानै गुबुननियावहाय इन्दि इन्दि बिलाइ नागिरहैनाय बै समनिफ्रायनो दिनैसिमबो सोलिबाय थादो जोंनियावहा ओ इन्दि एम्फौ फिसिना खान्थिया।
औ नंगौ
ओ बेबायदिनो
अ आं नोंथांनो माने सुबिदा जानायनि आरो सल'मानि मुंङाव खोन्थानो हाबावनो नामा नोंथां
औ दे बुंलाय
नोंथांनो सुबिदा जानाय बायदिहाय माने हमनानै ला नोंथाङा माने सल'मानि सायाव बुंङा लासिनो खन्थाइनि सायाव बुंलासे साबसिनै माने बिजिरनानै खोन्थानो हागोन नामा? नोंथाङा माने खन्थाइनि सायाव खन्थाइनि सायाव होननानै बुङोब्ला नोंथाङा माने आं दहाय बुंलांनाय खन्थाइ ओ खन्थाइ मेथाइ बिजाबनि सायाव एसे फोरमायना होलांनो हागोन नामा नोंथाङा गोसोआव दङब्ला?
खन्थाइ बिजाबनि सायाव
औ रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्मनि खन्थाइ मेथाइ बिजाबनि सायावहाय लिरलांनाय खन्थाइफोरनि सायाव गोसोआव दङबा
गोसोआव आं गोसोखांनो नाजादोंमोन माने गोसोआव बारा फैजोबाखै आर ना एसे माबा जादों खन्थाइगिरिफोरनि माबाफोरा एसे माबा जादों आरो। मा मोनसे खन्थाइा मा मोनसेमोन बेफोरदि जादों आरो।
औ औ नंङा माने नोंथाङा माने बेखौ माने सरास स सनस्रा गेजेरैनो लांनो हागौमोन आर ना माने खन्थाइनि मुंखौ मुंख'लायालासिनो जेनेरेलि माने बे खन्थाइ मेथाइ बिजाबावहाय जों बांसिनानो माने बिबार लाइसिनि बायदिनो खन्थाइफोर खौ नुनो मोननाय जायो बर'फोरखौहाय मा फरायनायनि फारसे सांग्रांथि खालामनाय धोरोमनि फारसे सांग्रांथि खालामनाय आ माने ए इसोर सिबिनायनि बेफोरखौनो बांसिन नुनो मोननाय जायो। नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
माने आं नोंखौ माने बेफोरखौनो माने लाबोजाहोनो माने लुबैदों आरो ना माने खेंसालियै माने जोंथ' माने बे खन्थाइ बिजाबफोरनि खन्थाइनि फां माने मोनबैसे खन्थाइ ओंखारदों बेफोरनि सिङावहाय माने गोथौयै हाबालासिनो ओरैनो माने जोंथ' एसे फरायबोनाय बिजाब मिथि हिसाबै माने मिथिखायो नालाय खन्थाइ बिजाबफोरखौथ' जों फरायबोखादों नालाय बेनिखायनो माने बैफोर बिजाबफोरावहाय ओ बर'फोर बर' बे ओ रुपनाथ ब्रह्मआ आरो मदाम ब्रह्ममोना बांसिनानो मा बर'फोरखौहाय ओ धोरोमनि फारसे माने सांग्रांथि जानायनि थाखाय खन्थाइ लिरलांनायफोरखौ बांसिन नुनो मोनो। फोरखौ माने आं लाबो जानो लुुबैदों आरोना बिदिब्ला नोंथाङा फावथायनि सायाव एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
खोनायासै आं नोंथां
फावथाय बर'फोरनि फावथाय सोरजिनायनि सायाव एसे खोनन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
बर'फोरनि फावथाय ओम
औ बर'फोरनि फावथाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदोनिफ्रायनो माने सति चन्द्र बसुमतारि दारेन्द्र नाथ बसुमतारि मोनानो माने फावथाय सोरजिबोनायखौ जों नुनो मोनो नाला बहानिफ्राय लानानै नाला बहायाथ' हमनानै ला जा जोंहा माने खिन्थिगाससे फावायमोन आलाबौवाया। हाय बर'फोरनि बेनिफ्रायनो माने जुलि बिजुलि सिथ्रां गदा मेवार कुमारि माबाम मोननि मनिराम मिस्लारि मोननि बेफोरबायाददि फावथायनिफ्राय जों नुजाबोनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेफोर फावथायफोरावहाय जोंहा मा बिसोरो बांसिनानो बांला फावथायाइनि फ्राय माने माबा लानानै दाहार लानानै माने बिसोरनिफ्राय सोलोंनानैहाय लिरनायखौ माने बांसिन नुनो मोननाय जायो बिसोरनिफ्राय माने बिसोरनि बायदि आयदाजों माने लानानै लिरनायखौ माने बांसिन नुनो मोननाय जायो नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां
बिदिब्ला जोंना रायलायनायनि समाबो एसे बांबाय नामा नोंथां
बांबाय न अ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बर' खन्थाइ राइ थाय सुंद'ल'फोर सोमोन्दै बुंथिना होनायनि थाखाय।